हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ
खोनाबाय?
औ खोनादों।
हेलौ हेलौ
खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनाबाय नै दासो मोजाङै खोनादों।
अ
नोंबो खोना
औ
हेलौ औ
ओं खोनादों खोनादों ओं खोनादों
मोजांखौनो औ मोजांखौनो
नोंथाङा जायगायाव बेरायफेरखो अननानै एसे फोरमायनानै होदो
आंनिखौलाय खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों हेल'
हेल'
खोनादों होनदांं खोनादों। है नेदानो नांला मा जाखोथाय। हेलौ
उम
हेलौ मा सिरि जाखो नोंथाङालाय जेबो खोनायाखिसै नामा? हेलौ